औ हेलौ
औ
खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां
अ मा खालामदों दा
आंथ' ओरैनो दंथ'यो जिरायनानै नोंथाङालाय
अ दङ आंबो ओरैनो जिरायना दङ
औ औ
जोङो दा बिदिबा सावरायनो मोजां जानाय बायदि मोनसे आयदा लानानै सावरायनो नामा नोंथां
औ औ जागोन दे सावरायजागोन
औ जोङो आयदा हिसाबै जोङो बै आबहावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै नामा
औ औ औ जागोन दे सावरायजागोन जागोन बेथ' बिराद मोजां मोनसे टपिक ना मोनसे आयदा
औ औ औ बिदिबा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जेनेबा जोंनि जायगाफोराव बा ओनसोलफोराव आबहावा गुबुंले जानायनि माखासे जाहोनफोरा माबायदि माबायदि मानि थाखाय जायो बेफोरो
औ औ औ नोंथां आं बुंनो सानदों एसे जेनेबा फार्स्टआवनो
औ
औ आंनि ओ आंनि मिथिनायसिमथ' जेनेबा ओ जों हावा गुबुंले जानायनि आं आंनि बायदिब्ला आरोना ओ आ हावा गुबुंले जानायनि फार्स्ट माने गिबियावनो आं बुंनो सानगोन माने जोंनि सुबुं अनजिमा बांनाय आरो जोंनि मा-मारै होननानै बुङोब्ला जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनावनो जों माने ओरैबायदि सुबुं अनजिमाया माने बांबाय जोङो थानो जायगा गैला जाहैबाय थानो जायगा गैयिनि थाखायनो माने जोङो बिराद ओ अरनबारिफोरखो बिफां लाइफांफोरखो दानफायदों दानफायनानै माने जोङो थानो जायगा बानायदों न' बानायदों ओ माने बिल्डिं बानायदों ओं बिदिनो माने गोबां गोबां जाय जाया गोबां फरेस्ट एरिया गोबां ओ अरनबारिफोरखो माने जों दानफायनानै थानो हमदों आरोना जायनि जाहोनाव जोङो औ आबहावा गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो माने जों आबहावा गुबुंले जानायनि मेन रिजोन बा मेन जाहोन होननानै बुङोबा थ' जों बिफां लाफां दाननायानो बांसिन दा जोंनि बिफां लाइफांखो मानसिफ्रा दानदो-दानदों आरो थानो लादोंबा बिल्डिं लुदों मायबा ओ जोंनि बै इन्डास्ट्रिफोर लुदों बेफोरनि जाहोनावनो माने मानसि ओ बे जोंनि आबहावाया माने गुबुंले जानो हमदों आरोना बांसिन सुबुं औ औ ओ बेल' नङा जेनेबा जों दा जोंनि बे आबहावा गुबुंले जानायाव मोनसे ओ माने गाहाइ बिहोमा खोख्लैयो होननानै बुङोब्ला जोंनि बे ओ डेभलप जानाय जेनेबा दा टेक्नलजिनि डेभलप जानायखौ बो होननानै बुंनांगोन जोङो मानो होनोब्ला उम ओ जोंनि दाबायदि जिबायायदि माने जोंनि टेक्नलजिया ओ जौगाबोदों माने ओरैबायदि जौगाबोदों जेनेबा जोङो ओ खायसे माने इन्डास्ट्रिफोर-इन्डास्ट्रि लुदों बा खायसे माने ओ बिल्डिं लुदों सोरबा सोरबा माने एखदम मा होनगोन इखो मा होनो लामा सामा बानायबोदोंना बैदि ब्रिस- स्रिस बानायोना बेफोरबायायदियाव माने बुहुत बिफां लाइफां दाननाय थांदों। बा ओ जोंनि बे ओ इन्डास्ट्रिफोर बानायनायाव जोंनि बिराद ओ गाज्रि गाज्रि धुवा ओंखारनायफोरा माने जोंनि बारहावाखौ माने बिराद गाज्रि खालामदों आरो ना बेनि अनगायैबो बे इडासट्रिनि फ्राय ओंखारनाय लेथ्रा बुस्थुफोरा मुवा लेथ्रा गेसफोरा जोंनि ओ बारहावाखौ गुबुंले खालामदों आरो बैफोरनि इन्डास्ट्रिफोरनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि मुवाफोरखौ जोङो माबा माबि बानायनाय थायोना एकदम ओ बे लेथ्रा बुस्थु थायोना बेखो माने एक्सट्रा जोङो मा माबायाव बेलेग माबायाव गारालासिनो माने डायरेक दैमाफोराव गारनायखौ नुनो मोनो आरोना। जायनि जाहोनाव जोंनि दैयाबो औ दैयाबो गुबुंले जादों आरो ना माने जों दा बांसिन नायनो थाङोब्ला दै फोरा जोंनि माने बाहायजाया आरोना बांसिन दैआनो जोंनि मोजां बाहायजानाय दै नङा आरो माने बांसिनानो ओरैबायदि ले थ्रा जाजोब्बाय दैमाफोराबो जोङो इउस खालामनो हाला आरो। बेफोरबो माने मोनसे मोनसे जाहोन आरो जोंनि आबहावाखौ गुुबुंले खामनाय ओमफ्राय ओ जेथिंबो माने दानिया गोदान गोदान लामा बानाय दों ओबे अरन बारिफोरखौ सिफायनानै बा हाग्रा बारि खो एकदम माने गेजेर गेजेर हाजो साजोफोरथिंनो माने लामा बानायला बदों सिन खावलाबायनानै बेफोराव माने जों बिराद बिफां लाइफां दाननांगौ जानानै फैदों आरो बेफोराव माने जोंनि आब आबहावाया माने एकदम लासै लासै गुबुंले जालांगासिनो आरो ना। बेफोरनि अनगायैबो औ।
जोंनि बे ओ बिरखंफोरा दा बिरखं बिरनायफोरा जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामो आरो ना बेफोराव बाहायनाय ओ खायसे थावफोर बा बिसोरनि माने इन्जिनाव सोनाय थावआव मा होनगोन बा बिसोरनि थावखौ मिथिला जायखिजाया माने बैफोरबो माने जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामो आरो ना जोंनि माने देभेलप देभलप जानाय माने बां सिननो जोंनि माबाखौ जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामगासिनो आरोना। ओ औ बे गारि गुरानिफ्राय ओंखारनाय थुङाफोराबो दा ओ बे बिनिफ्राय ओंखारोना थुङाया ओरैबायदि माबा खालामो माने जोंनि बारहावाखौ गुबुंले खालामो। आरो प्लास बिनि बिनिफ्राय ओंखारनाय मटर गारिनिफ्राय ओंखारनाय माने साउन्डफोराबो जोंनि माने साउन्डखौबो पलिउसन पलिउटेट खालामो आरोना ओमफ्राय जों फारसे ओमफ्राय माने जोंनि बारनिफ्राय जोंनि दैनिफ्राय लानानै जोंनि साउन्ड माने गासिबो ओ पलिउटेद जाबाय आरोना दा जोंनि बे बांसिन देभलप जानायनि जाहोनावनो जादों होननानै आं सानो आरो। जोंनि टेक्न'लजिनि डेभलप जानायनि जाहोनाव आं ओमफ्राय बिदिनो आरो दंबावो बे नोंथाङा औ माबाखौथ' मिथिखायो जेनेबा बै माइ गायहैनायावथ' जोङो बिराद माबा बाहायो दानिया माने आगोलथ' जेरै आखाय बिदिनो औ आखायजोंनो माबायोमोन मोसौजोंनो हालेवोमोन दानिया माने बांसिन जोङो ट्रेक्टरसो बाहायनाय नुनो मोनसै बेफोराव बाहायनाय थावफोराबो माने जोंनि बारहावाखौ गुबुंले खालामदो होननानै बुंनो नांगोन आरोना। ओमफ्राय आरो जोंनि खायसे हाफोरखौ बे माबाया बेयाव बाहायनाय माबाफोरा माने हाखौ हामा खालामो आरो ना हासार माबायाव। आबाद मावनायाव बाहायनाय हासारफोराबो माने रासायनिक हासारफोराबो जोंनि आबहावाजों लोगोसे जोंनि हाफोरखौबो गाज्रि खालामदों आरो ना। बे औ ओमफ्राय नों नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानगोन नामा बेनि सायाव
नंगौ बुंनो गोबां दङ नङा होमबा।
औ औ औ।
माखासे गोबां खोथाखौ नोंथाङा बुंलांबाय जेनेबा जोंनि आबहावा गुबुंले जानायनि गुबै माबायानो गुबै बुंथारनांगौ गुबै बाहागोआनो होनना बुङोबा जों बिफां लाइफां दाननायफोरखौ जों बुंनांगौ नङा होमबा।
अ अ अ।
फारसेथिं बिफां लाइफां दाननायनि गेजेरजों जोङो जि बुस्थु जोङो अक्सिजेनखौ लायो नङा होमबा। बिफांनिफ्राय जों बेखौबो मोना जालांबाय। आरो जोंनिफ्राय जि कार्बनदाइ मोनसे गेस गलाङो बेखौबो बिफां लाइफां गैयैनि जाहोनाव बोनो बोनाय बोग्रा मोनसे जिनिस आरोना। गैया जाहैबाय बिदि जाबाय बेफोरनो नङा होमबा बिफां लाइफां दाननाय। जोंनि माखासे हाग्रा बंग्राफोरखौ जोङो सिफायनानै लानाय नङा होमबा। फारसेथिं सुबुं माहारिया आथिखालाव गोबां सुबुं अनजिमा जाबोबाय नङा होमबा। जोंनि गेजेराव गोबांथार सुबुं अनजिमा जानायनि जाउनाव दिनै जोङो बेबायदिनो थानो थाखाय गोबां जायगा गैला नङा होमबा।
औ।
गंसे न'आव थाजोबनो हाया आरो बेबायदिनो हाफोराबो बाहागो थोलाय लाया नङा होनबा। टाउन एरियाफ्राव बेबायदियाव जोङो गोबां गिदिर गिदिर बिल्दिं लुग्रा जाबाय।
औ औ।
बेफोरनिफ्राय जोङो माखासे गोबां बिदिनो बिदुं दुंथायफोरा गोबां जानाय जाबाय आरो नङा होमबा।
औ औ नंगौ नंगौ।
गोबां जाबाय आरो जोङो बेबायदिनो सुबुं माहारिया दिनै गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय। बायदि बायदि जौगालु मुगाजों हाबा मावनाय गोबां जालांबाय नङा होमबा।
औ।
माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय नोङो गुबुन दाबसे जायगा ओमफाय अबावबा गुबुन दाबसे जायगायाव थांनांगौ बेफोराव जोङो आथिखालाव गोबां गारि मथर बाहायग्रा जाबाय।
औ औ।
बे गारि मटर गोबां बांनायनि जाहोनावबो जोङो जोंनि दिनै आबहावा गुबुंनाय जानाय बेबो मोनसे जाहैबाय फारसेथिं आरो नोङो गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि खुलिबाय। नङा होमबा बेफोरनि माखासे गबोनाय गेसफोर
औ।
बेफोर उखुन्दैफोर बेफोरनिफ्राय गोबां जोंनि आबहावाखौ गोग्लैनाय जानायखौ जों मोननो हायो।
अ अ
बेबायदिनो आरो जोंनि सुबुं माहा सुबुं अनजिमाया गोबां जानाय लोगो लोगो
औ
गोबां बेबायदिनो जाग्रा बुस्थुफोर जानानै जों प्लास्टिकफोरनि पेकेटफोर खौ जोङो जानला मोनला जायगा बायला बायला जाबाय बायोब्ला गारला बायग्रा जाबाय नङा होमबा बेफोरनि गेजेरजोंबो गोबां बेबायदिनो आबहावाया गुबुंले जादों आरो दाखोर दाला गारनाय बेफोरनिफ्रायबो सोमजिबाय जोंहा जोंनि जायगाफोरखौ जोङो साब सिखोन लाखि दाखोर दाखोर दाहा दालाफोरखौ जानला मोनला जोंगाव जों गारसोमलाबायना दोनो बेफोरबो गोबां गाज्रि जाबोदों आरो आबहावाया फारसेथिं नोंथाङा जे दहाय बुंबाय आ जोंनि सुबुं माहारिफ्रा गोदो थांना थानो थाखाय आबाद मावनायाव जो मोसौजों हालेवोमोन नङा होमबा नाथाय आथिखालाव ट्रेक्टरजों हालौवग्रा जाबाय बेफोराव जों हानि जिबफोरा थैलांनायजों लोगोसे जोंनि आबहावाफ्रा गुबुंले जाबोनायखौ जों मोननो हायो
औ औ
आरो बेबायदिनो जोङो गोबां जायगाफोरखौ साफा लाखियालासिनो जोङो प्लास्टिक जाबोर जुबोर गारसोमलाबायनाय दाखोर दाला गारनाय बेफोराव गोबांनिबो गाज्रि जाबोदों आरो जोंनि आबहावाया
औ औ नोंथां औ औ
फारसेथिं जोङो बिफांफोरखौ दाननानै आरो बिफां गायफिनला बेफोराव जोंनि आबहावाया गोबां गुबुंले जाबोदों आरो
औ औ
दा बिदिनो गोबां जाबाय नाथाय जोङो जोंनि आबहावाखौ माबायदि जों गोग्गो खालामफिननो हागोन बे फोरनि माबाफोर आइडिया दं नामा नोंथां
औ औ आंनि बायदिब्लाथ' जोङो माने बांसिन जोङो माने बिफां लाइफां गायनांगोन आरोना बिफां लाइफां गायनायनि अनगायैबो माने गायनानै आरोना जों गायनानैल' दोनबा जानाय नङा माने बिफां लाइफांखौ गायनानै माने जोथोन लानांगोन आरो जों जोथोन लानानै माने ओ आरो बिफां लाइफां गायनानै माने जोथोन लानांगोन जेनेबा नायनांगोन जोङो बे बिफां आं गायनाय बिफां बे फाङा जेनेबा थांदों ना थाङाखैबा मोजां जा जादों ना जायाखै बेखौ जों माने नायफ्रेबाय थानांगोन आरो ना आरो जोङो बिफां लाइफां माने फांसेल' गायबा जानाय नङा आरो ना जों माने फांसे दानफायोब्लाथाय माने दस था बिसथा बिदि गायनांगोन आरो ना होनबासो माने जोङो बे माबाखौ माने मेनटइेन खालामनो हागोन आरो ना आरो बेफोरनि अनगायैबो जों माने प्लास्टिक बाहायनायखौ माने खम खालामनांगोन प्लास्टिक बाहायनायनि सोलाय जोङो मा बाहायनो हायो बेफोरखौ माने जोङो सावरायनानै जेनेबा बाहायनांगोन आरोना बे प्लास्टिक गाबो माने प्लास्टिक बाहायनायाबो जों दानि बिराद माने मोनसे गाज्रि माबा आरो ना बारहावाखौ गाज्रि खालामो बे प्लास्टिक नो बांसिनानो जोंथ' दा जोंनि मानसिफ्रा माने प्लास्टिकखौ बाहायनानै जेरावनो मेरावनो गारलाबायनानै दोनो जोंनि बे हाया जाय प्लास्टिकखौ माने जों माबा खालामनो हायाना हाया माने फेसेवनो हाया नालाय बे हाया हाफोरा माने गाज्रि जालाङो आरो ना जायनि जाहोनाव माने बारहावाया औ गाज्रि जायो बेनिखायनो माने जों प्लास्टिक बाहायनायखौ माने खम खालामनो हायोब्ला प्लास्टिकनि सोलाय बेलेग बुस्थुखौ इउस खालामनो हायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो ना बेनिफ्राय जोङो औ ओ ओ औम फोरनिफ्राय ओ गनाय बारहावाफोरखौ माने गाज्रि गेसफोरखौ माने जोङो माबायदि होबथानो हागोन बिनि सायाव सावरायनांगोन आरोना सावरायलायनांगोनबा माबायदि ओ बारखौ बि गेसखौ माने ओ हेगारोब्ला माने माबायदि जोंनि बारहावाखौ माबा ओ गुबुंले खालामनायनिफ्राय होबथानो हागोन बा जोङो बे दैफोराव जोङो दडाइरेक्ट बे लेथ्रा बुस्थुफोरखौ गारालासिनो ओ इन्डासट्रिनिफ्राय गनाय लेथ्रा बुसतुफोरखौ डायरेक्ट गारालासिनो जों माबायदि बेलेग जायगायाव गारनानै माने ओ जोंनि बारहावाखौ मोजां लाखिनो हागोन बा दैफोरखौ जोङो साफायै लाखिनो हागोन बेफोरखौ माने जों सावरायनांगोन आरो ना ओ बेनि अनगायैबो जों जोंनि माने ओ मानसिफोरखौ बा जोंनि ओ ओ जोंनि माने सुबुंफोरनो आरो माबा होनांगोन आरो जेनेबा माने